औ खोनादों दे।
अ नोंथाङा दा मा खालामदों?
आङो दायो दङ दे ओरैनो दङ।
ओ आं माने मोनसे से टपिकनि सायाव नोंथांजों सावराय नो लानो नागिरदों आरो बे टपिकआनो जाबाय माने माने आथिखाल
खोनायाखै?
जोंनि लाइमोननि लाइमोना आगोलनि लाइमोनफोर लानानै हो? जागोन बेनि सायाव एसे सावरायनि आरोना ओ।
माने ओ र' लाइमोन होननानै बुङोब्ला जेनेबा ओ मा बिथिङाव रायलाय-रायलायगोन दा
आथिखालनि लाइमोननि सायाव मानि सोलोंथाइ ना आथिख लाइमोनफ्रा माबायदि सोलोंथाइ लादों
आतसा आतसा।
गासिनो।
ओरैनोथ' आङो सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायखांबायमोन गोदौ थेवब्लाबो जेनेबा रायलाय जागोन नोंथाङा माबोरै सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो औ। दे बुंलाय
औ ना सोलोंथाइ ना लाइमोन? दाथ' गोबां सोलोंथाइ माने लागासि सिनो दङ ना। जाययाव माने आथिखालनि लाइमोनफ्रा गोरलैयैनो माने सोलों थाइखौ लानो हानाय जाबायना हेल' मानि गोबां रो खोमनि जोङो इन्टारनेटफोराव ना मबाइलफोरावहाय जोङो इउटुबनि गेजेरजों ना
नोंगौ।
माखासे माने सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो ना। बेजों लोगोसे बे ओम माने दा बेनि अनगायैबो आथिखालनि लाइमोनफोरा गोबां माने मोजां मोजां फरायनायनि बा सोलोंथाइ लानायनि खाबु मोननो थांबाय ना। गोदोथ' बेबायदि गैयामोन ना गोदोनि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि मोजां मोजां सुबिदा बा मोजां मोजां माखासे मा सोलोंथाइ लानायनि खाबु गैयामोन ना। दा आथिखालाव बे मोजां मोजां सुबिदाफोरखौ
औ।
गावनि थियाबोमोन हाय जुदि माने इ नरमा जों मु बाहायनाया बा से गोरोन्थि माखासे खहा खालामगासिनो ना। बेफोरनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा? माने आथिखाल लाइमोनफ्रा मबाइल ना जायफोरा सोलोंथाइनि नामाव मबेल बिनानै लायो बिमा फि फानिफ्राय ना। बेफोरनि सायावहाय माने नोंथां आ एसे फंनैसो बुंनो हागोन दा?
सो‌ओ सोलों माने मबाइलखौ जोङो माने सोलोंथाइनि सायाव बाहायनायनि मोजां मोजां बाहायनाया गाज्रि बाहायनायखौ बुंनांगोन आं दायो?
अ बुंनो हागोन मोजांबो गारजिबो‌।
आदसा औ मोजां बाहायनाय होनोब्ला जेनेबा नोंथाङानो बुंखाबाय जेनेबा जोङो आथिखालाव माने जाय जायखि जाया सोलोंथाइखौ गोसो जायोब्ला गाव हारसिंबो लानो हायो आरो नङा होमबा
औ मबाइलनि
गेजेर औ औ मबाइलनि गेजेर एक्सुेलि मबाइलनिल' नङा जोङो मबाइल आानोथार होनबाबो जोंनिया एसे माबा ज' जागोन आरो जेनेबा जों ओ इनथार इन्टारनेटनि हेफाजाबजों जोङो हायो आरो नङा होमबा मबाइल बाहायनानै औ नोंगौ
गाव हारसिंनो ना सोलोंथाइ लानायनि खाबु
बो लानो हायो आरो जेनेबा जोङो बहाबा नों एसे समनिबो मा होनो मा होनो खम समनि गेजेरावबो जों सोलोंनो हायो जेनेबा मबाइलनि गेजेरजों जों जुदि सोलोङोब्ला औ बहाबा जोङो गोजान जायगाफोराव थांनोबो दरखार गैया औ औ सुबिदा अ नंगौ न'आवनो थानानै सोलोंनो हायो
माखासे माने मबाइल लानानै ना जोंनि सोलोंथाइफ्रा सोलोंसाफ्रा माबायदि खहा जाबोदों बेखौ नों बुंदों दे नोंथां
आतसा खहा खहा होनोब्लाथ' गोबां दङ खहाया आ बे खहानि गेज जेराव सिनायाबो जुदा जुदा जायो
औ नंगौ
दा बेनो जों जेब्ला बाहायनायखौ मोजां बाहायनो रोङाबानो बेनो खहा जागोन नङा होमबा
औ
दा जेरैबायाददि खहा जादों होनना बुङोब्ला गोबां फरायसाफोरा
औ
गाव गेम गेलेनो थाखाय मायबा मोनसे से ओ गाव मा होनो रंजानाय नायनो थाखाय गावखौ गोजोन गोजोन होनाय माखासे भिडिअसफोर नायनो थाखाय बेनिफ्राय माखासे माखासे फरायसाफोरा जेनेबा नैबफोर बायदि ससियेल मिडिया इउस खालामनानैबो जादों बेयाव रिल्स बानायनानै ओ बायदिसिना आबां जाबां औ होनायाखौना अ माने बायदिसि
खोनादों खोनादों
ओ औ औ औ सोरबाया जायखि जाया ओ जायदोनो मेदनो रायज्लायनानै टाइम पास खालामनानै बेफोरबायदि ओ खामानि बा बाहायनानै जेनेबा नि माबाया इसे माबा जालाङो आरो नङा ओमबा? बे जाबाय खहा आरो जेनेबा मबाइल औ औ गाज्रि बाहायनाय जाबाय आरो बे
औ
ओमफ्राय मोजां बाहायनाय होननानै बुङोब्ला ओ दहाय ओ जों माखासे बाथ्राखौ बुंखा मिथियै बाथ्राफोरखौ जोङो गुगोल फोरनि गेजेरजों जोङो सार्च खालामनानै जों दसे समनि गेजेरावनो नायनो हायो मोनथिनो हायो बहा बा गोजान जायगाफोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो ओ मब बाइलाव नायनानैनो जोङो मिथिनानै लानो हायो नङा ओमबा?
औ जोङो माने इउटुबनि गेजेरजों औ नायनो हायो।
नायनो हायो। उम बुहुमाव जाबाय थानाय माखासे जाथाय ओ बेफोरबायदि गोदान गोदान बाथ्रा बेफोरखौ जोङो न'आव थानानैनो नायनो हायो आरो जेनेबा ओ निउस नायनानै बा इन्टारनेट नायनानै इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो नायनो हायो आरो बेनो जोंनि मोनसे मोजां बाहायनाय जाहैसिगोन आरो मबाइल नङा ओमबा? हेलौ हेलौ
हेलौ
अ औ नेटआ इसे नेटआ एसे प्रब्लेम होदों नामा औ गेजेर गेजेर ओ जेनेबा दायो नोंथांनि बादिब्ला मबाइलखौ जोङो आरो माबायदि बाहायबावब्ला फरायसाफ्रा मोजांसिन माने मुलाम्फा जागोन आरो बेखौ नोंथाङा इसे बुंना होना हागोन नामा?
औ औ
आथिखालावथ' ना मबाइलनि जुग जाबायना। गासिबो मानि जोङो मबाइल बा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे मुवाफोरखौ ना। सोलोंनानै लानो हायो। औ खायसे खायसेबा मानि मबाइलनि गेजेर गोन ना जोङो माखा माने जिउ खांनायखौबो नुनो मोनदों मबाइलावनो माखासे ना। भिडिअ बानायनानै ह ना। बेफोरबायदि जोंबो माखासे मानसिफ्रा गावनि जिउखौ ना। सुंथाबोगासिनो आरोना बेख खौ जोङो मिथिनो हायो आरो ना। खायसेफ्रा माने गोबां मोजां मोजां भिडिअ बानायनानै ना। सोलोंथाइनि बागै मानि गुबुनखौ फोरोंनानै ना बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव दा दङना जेरै माने इउटुबनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौबो माने सेयार खालामनो हायो गुबुननो फोरमायनो हायो बिदिजोंबो माखासे माने फैसा खामायनो बा रांखावरि खामायगासिनो ना। माने फारसेथिं माने मोजां खामानियावबो बाहायनो हायो आरो लोगोसे सोलोंसाफोरा ना फरायसाफ्रा मबाइल बाहायनायनि फारसे होनोबा नों जोङो बिदिनो फ फरायनायनि बायदि माने मिथियैखौ ना सोलोंनानै लानो हायो मोजां लोगोसे माने गाज्रिथिं लाङोबा नोङो बाहायनो रोङा बे गाज्रि जालाङो। थांगोन ना आथिखालावथ' गोबां लाइमोनफ्रानो सोलोंसाफ्रानो माने ओन्दै ओन्दैयावनो मबाइल लानायखौ जों नुनो मोनो ना। मेट्रिक बा क्लास टेन पास जाबानो आथिखालाव माने बिमा बिफानाव मबाइल
दानाथ' माने क्लास टेन जालायनो नाङा माने नाइन टेनाव नांगौ आरो।
दा गावनिसिनि माने हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखायल'सो बै मबाइलफोरखौ लायो। माने बिसोरो गुबुन ना भिडिअ' नायनानै थानो ओरैनो गावसिनि रं रंजानाय थाइखायनो बिसोर माने उन्दै उन्दै सुबुंफ्राना बा क्लास उन्दै उन्दैयाव फरायनाय सुबुंफ्रा मबाइलखौ बाहायनो रोङा आरोना बेखायनो बिसोरो मानि उन्दै समाव मानि मबाइल लानायखौ जों बादा होनांगोन ना लोगोसे न'खरनि गारजेन बा बिमा बिफायाबो बेखौ माने एसे होबथानांगोन बेखौ आं सानो आरोना। बिनि अनगायैबो ना गा ओ। दे बुंनायसाय।
माने आ दानि जुगाव बाहायोब्ला जेनेबा मबाइलखौ बाहायाब्लाबो माने जाखाथारा बायदि आरो ना। मबाइलबो बाह खिन्थु मबाइलखौ बाहायोब्लाबो जों जेनेबा माबायदि बाहायोब्ला जेनेबा जोङो गथ'फ्राबो जेनेबा खहा जानाय नङा माबायदि बाहायनांगोन आरो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
अ बिदि होनबाथ' माने जोङो माने बे गाव गावनि सायावसो सो सोनारोना माबायदि बाहायो। बेखौ माने बाहायनायखौ मानेे बे माखासे सुबुङा फोरोंगोन ना बेबायदि माने इसोरो नाय समाव ना माखौबा बुजियाबा बेखौ मानि नोंसोरो मबाइलाव नायनानै बा गुबुननि इउ भिडिअफोर बेफोराव मान बाहायनाया मोजां आरोना। सोलोंसाफ्रा
औ औ।
माखासे माने लायाना मबाइलखौ लानाया मोजां नङा ओरैनो नांगौ सम समाव जोंनि जाहाथे हेल्प होयोबा हेल्प मोनो ना? बिनि थाखाय जों लानाया मोजां आरो मब बेलखौ सोलोंसाफ्रा ना। अब्ला ना दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां। औ दे गोजोननाय थाबाय।
औ दे दे।